गोजोन फुंबिलिनि गहा-गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जा हरनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरफिनबाय नोंथां ओ दा अब्ला जों नोंथां जोङो
ओ नोंथांनो नोंथांजों लोगोसे आबहावानि सायाव जों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङ' ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओ दायो जोङो जोंनिया गुबै आयदाया जाहैबाय जोंहा आबहावा एबा मिथिंगा गेब्रेंनायनि फारसे आबहावाया गेब्रेंनायनि फारसे फारसे गोबां खोथा सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों दा
नोंग'
आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बुहुमाव गोबां गोहोम खोलैदों जों जायनि जाहोनाव जोंहा समाव गोबां गरम बांबाय गरम एबा मिथिंगा गेब्रेंनाय आबहावा गेब्रेंनायनि बागै बेफोरखौ होबथानोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लाइफां फां दानफानायखौ बनद' खालामनांगोन एबा जोङो हाग्रा हाग्रा बंग्रा सावस्रांनाय हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायखौ जोङो गिबियावनो बन्द' खालामनांगोन। जायनि थाखाय जोङो दाखोर दाला लेथ्रा प्लास्टिक गारिफोरखौ जाबा जुब्बा गारनायखौ बन्द' खालामनांगोन आरो मिथिंगाखौ जोंहा अनसायनांगोन मिथिंगाखौ मोजां मोन ननो रोंनांगोन जायनि थाखाय जोंहा बुहुमाव गोबां सुबुंफोरा खस्थ' मोनदों नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि बुहुमाव गोबां गरम जाबा गोबां गरम जानो हाबाय गरम गोबां गरम जाबाय जायनि थाखाय जोंहा बे गरमनि बारग'नोब्ला जोंहा गोबां बिफां लाइफां गायनांगोन ग्रोम ग्रोम बिफां लाइफां बिबार बारि खालामनांगोन बुहुमाव बुहुमनि मिथिंगाखौ रैखाथि होनोबा बिफां लाइफां गायनाय माने गावनिनो इयुन संसारनि थाखाय मोजां जानाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनैनि दिनाव बांसिना गोबां गुबुंले जानो हमबाय जोंङहा हां लानायाव गोबां खस्थ' मोनबाय जायनि थाखाय बेरामजों साग्लोबनो गोनां जाबाय बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां दाननाय हाग्रा बंग्रा फोजोबनाय हाग्रा बंग्रा अर सावस्रांनाय नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो दा बेनिखायनो जोंहा बिफां लाइफांखौ गोबां बासायनांगौ जाहैबाय आरो बयजों बेजों लोगोसे बुंनो थाङो थाङोब्ला जोंहा अक्सिजेना मोन गोबां गेब्लेंदों होननानै बुङोब्ला फेक्ट'रि कारखाना खारखाना फेगटरि कलकारखाना बायदिसिना गायसनदों बेफोरनि बेफोरनि सावस्रांनाय सावनाय उखुन्दैया जोंनि थाथोंजोङै जोंनि मिथिंगा एबा आबहावायाव गेब्रेंनानै थाबाय जोंनि अक्सिजेन लानाय हां लानायाव जोंनि हां लानायाव बे उखुन्दैफ्रा गोरोबना थाबाय जायनि थाखाय जोंहा हां लानायाव जोंनि हां लानानै गोबां खस्थ' मोनग्रा जाबाय आरो बेजों लोगोसे दङ गारि मथर मटर नि अनजिमाया बांबाय गारि मथरनि डिजेल पेट्रलाव पेट्रल सावस्रांनाय सावस्रांनाय उखुन्दैया जोंनि जोंनाव गोहोम थों जोङै गोहोम खोख्लैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथांनि जायगायाव एबा नोंथांनि एरियाव माबायदि जादों बोथोरफोरा गरम गरमनि? गरम बोथोरखौ माबोरै गरम बोथोरजों जेंना सोलिदों एबा मा होनो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
दाथ' जोंना ओ बोथोराथ' गरम बोथोर सोलिगासिनो दं। नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जों गोदोनिफ्राय आरो दासिमखौ जों रुजुनानै नायोब्ला माने जोंनि आबहावाया गोबां गेब्रेंबाय। आबहावाया गुबुंले जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनबाय। मानो होनबा बैफो आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनखौनो जोङो सुबुं अनजिमायानो खालामनानै लानायखौ जों ओ बुंनो हायो। नङा होमबा नोंथां? गोदोनि ओ ओं गोदोनि समाव जों गामि ओनसोलफोराव नायनो थाङोब्ला गोबां जाहारबारि गोबां बिफां लाइफां जायगाफोरखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो टाउन ओनसोलावबो जों माखासे ओ फिफां लाइफां थानायखौ जों नुनो मोनो मोन नाथाय दा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय बैफोर ओ जायगानि हाग्रा बंग्रा बा फि बिफां लाइफांखौ जे नोंथाङा दसे एसे सिगाङावसो बुंनानै थांखाबाय। बिफां लाइफां दान जोंनाया जोंना बांबाय होन्नानै। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखायनो बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै माने बै जायगायाव थाग्रा खुलि खालामहैनायनि थाखाय माखासे ओ थाजिम बारहावाफोरखौबो जों गेब्रें गावनो गाव गेब्रें होनानै लानायखौ जों नुनो मोनबाय। नङा होमबा? आरो ओ दानि जुगनि मानसि फोरा जों ओ सानसेयाव जुदि दसथा बिफां दानफायोब्ला अबा जोंङो बिनि ओ थाम गुन बा गु बारा बिफां गायोब्लास जों आबहावा गेब्रेंनायखौ ओ हमथानो हागोन। दा जोङो दानि जुगनि माखासे सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जे बिफांखौ जों दानफायनायावल' गोसो होयो। हाग्रा बस्रा एवस्रांनायाव' गोस सो होयो नाथाय बिनि अनगायै उल्था बिफां गायनाय हाग्रा बंग्रा खालामनायाव जोङो गोसो होनायखौ नुनो मोनला। नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ आरो दानि जुगाव जों बयबो न'खरफ्रोमबो न'खरफोराव जोङो गारि मथरखौ नुनो मोनसै। गोदोनि समाव जों नायनो थाङोब्ला ओ गारि मथरानो गोबां कमन होननानै बुंजायो। नङा होमबा? मानो होमबा गोदोनि समाव जोंहा हान्था हान्था मेला खालामनो थाखायब्लाबो आथिंखौ बाहायनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनायखौसो नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों गारि न मथर ओ गैयाब्लानो जों जेरावबो दावबायनायखौ नुनो मोनला आरो दानि सुबुंफोरखौ जों थाबायनायखौनो नुनो मोनला। नङा होमबा? बिनि ओ बियो बे गारि मटर बांनायनि जाहोनावबो जों आबहावा गेब्रेंनायखौ मोनसे गाहाय जाहोन होननानै बुंनो हायो। नङा होमबा नोंथां? आरो आ थिखाल जों मिथिंगायारि ग्रेब्रेंनायनि जाहोनखौ जोङो गोबां गिदिर गिदिर नुनो मोनो। जेरै हारसिंनो जों हाग्रा ओनसोल फोराव अर खामनाय ओ गुबुन गुबुन जायगायाव फोराव माबा मोनसे ओ जाब्रबथाय जानाय। जेरै जोङो अखा हायोब्ला अखानि बिबाङा बारा जानाय सान्दुं दुङोब्ला सान्दुंनि ओ गोसाया बारा जानाय थिग बेबायदिनो जों ओ मिथिंगाखौ गोबां उल्था फाल्था जानायखौ जों दा आथिखाल ओ मुयाव नुनो मोनसै आरो। नङा होमबा? दा औ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि खालामनो सानदों। ओ नोंथाङा जुदि जोंनि आबहावाया दा एसेबां मानि गुबुंब्लाय माने गेब्रेंबाय बे आबहावाखौ जों संरैखा खालामनांगौब्ला जोङो मा मा हाबाखौ जोङो आखायाव लानांगोन नोंथाङा एसे
अ औ नोंथाङा जोबोद मोजां कुइसन खोनो सोंदों। जोबोर ब्रा सोंथि मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बुहुमाव आबहावाखौ ओरैबायदि रैखा खालामनांगौ जे जोंनि बुहुमाव गोबां गरमनि अनजिमाया बांनो हमबाय जु आरो सुबुं अनजिमाया बांनो हमबाय जायनि थाखाय सुबुं अनजिमाया बांनाय लगे लगे जोंनोथ' थानो थाखाय न बां नांगोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
जायनि थाखाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गोबां हा हाग्रा बंग्रायाव थानाय हाग्रा बंग्रायाव थानाय हाफोरखौ हाग्रा बंग्रायाव हाग्रा बंग्रा हाफोरखौ हाग्रा बंग्राखौ दानफायनानै जोंहा सुबुङा न' लुनो हमबाय जायनि थाखाय बैफोराव हाग्रा बंग्रा दानफैनानै सुबुङा हाग्रा बंग्राखौ दानफैनानै न'बां लु हमबाय हाग्रा बंग्रा सावस्रांनो हमबाय बेफोरखौ जोंहा बन्द' खाम बेफोरखौ जोंहा खमायोब्ला जोंनिनो गावनिनो सुबुं माहारि निनो गोबां मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां? दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां दानफायदोंब्ला फांसे दानफायो फांसे बिफां दानफायोब्ला फांब्रै फांबा बिफां गायनांगौ बियो रोखा नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बारहावाया आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय बिनिखायनो जोङो गारि मथर गोबां अनजिमा सालायनायखौ खमायनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै सोरांब्लानो बारहावा सोरांबानो गारि मथर खार खारनायनि उखुन्दैजों जोंहा भुगिनांगौ जायो दिनै टाउन सहरफ्रावथ' जोंहा थानो गोबां खस्थ'सै नङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय जोङो नेचारेल गेसखोनो मोननो नागिरला। दा जोंहा थायोबोला मोन अनलि मोननो राहासै हाजो हाजो खंखरफोरावसो जों मोनोब्ला एसे एनै नेचारेल गेसखौ मोनसै दा बेनिखायनो जोङो हाजो खंखरनि बिफां लाइफांफोरखौ दानायखौ जोङो बबादा खालामनांगोन हाग्रा-हाग्राखौ जों रैखाथिखौ लाखिनांगोन। बिफां लाइफां दाननायखौ मैखोमैनो बन्द' खालामनांगोन जोंनि गासैबो आब फोरमायनो सानोदि जोंनि गासैबो सुबुं माहारिफोरा जोंनि बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनांगोन बिफां लाइफां गाय नांगोन मिथिंगाखौ मोजां मोननो रोंनांगोन ओमफ्राय थिग बिदिनो आरो बिजों लोगोसे मिथिंगा मिथिंगायावनो मिथिंगाखौ गोमै खोमै ख'हा खालामदों होननानै बुङो होनब्ला कारखाना गायसननाय मिथा फेक्टरि गायसननाय बायदिसिना फेक्टरि गायसननाय बेफोरखौ बन्द' खालामनो नांगोन मानो होननानै बु ब्ला सापात फेक्ट्रिफोरावबो गोबां सापात सावगारनायनि उखुन्दैया गोबां गेस मोनामो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि खाथियावनो फेक्टरि दङ' बे फेक्ट'रिया सावगारनाया सोरांब्लानो जोंनि गनथ'ङाव हाबफैयो अब्ला बिनि जाहोनाव जों गोबां बेरामजों भुगिनांगौ गोनांथि जागोन नङा होमबा नों
नोंगौ नोंगौ नोंथां थारैनो
बेनिखायनो जो फेकटरि गायसननायखौ बन्द' खालामथारनांगौ जोंनि गोबां गोनांथि नाथाय बेराफारसे फेक्टरि गै गैयाबाबो जोंहा सुबुंफोरा थांनानै थानायाव गोबां जिउ खुंनायाव गोबां प्रब्लेम जायो दा बेनि बेंखायनो जों जोङो बिफां-लाइफांखौ गोबां गायनो गोनांथि जाबाय दिनैनि दिनाव गोबां गरमजों गोबां सुबुंफोरनि जिउआबो ख'हा जानो हमबाय नङाहोम
नंगौ औ नोंथां
दा बेनिखायनो जोंहा बिफां-लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बिफां-लाइ बिफां गायनांगोन हाग्रा बंग्राखौ दानफाय दानफायनाय साव नायखौबो ब' बारा खालामनांगोन जोंहा मिथिंगाखौ मोजां मोननो रोंनांगोन। गोन हाग्रा बंग्रा बिफां-लाइफांफोरखौ फोथेनानै फोथैनायनिख्रुबो फोरोंनो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि इयुनाव इयुनाव जोंनि बुहुमा जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मिथिंगा ओम मिथिंगाखौ गोबां सुबुंफोरा संरैखा थि लाखिनांगोन हाग्रा बंग्रा दानफायनायखौ बादा खालामनांगोन दा नोंथाङाबो फंनै सिम आबहावा रैखाथि खालामना लाखिनायखौ बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां औ जों आबहावाखौ संरैखाथि खालामनो था खाय गिबियाव जोङो आबहावानि सायाव नोजोर होनानै जोङो गामि गामि ओनसोल सुबुंफोरा हान्जा सुरनानै मोनसे मेल मिथिं जोङो खुंफुंबाय थानांगोन गेजेर गेजेर दा जोङो सुबुंफोरा गोदोनि समाव ओ गेजेर ससेया माखासे रोंगौथि गैयिनि थाखायबो जों फिफां-लाइफां दानफायनायखौ नुनो मोनो। बोदोंमोन नङा होमबा दा बैफोर रोंगौथि गैयै बिफां-लाइफांनि जाउनाव मा मा जायो मा मा ओ ख'हा जायो बेफोरनि बागै मिथियैनि जाहोनावनो माखासे सुबुंफोरा गोबां बिबांनि फिफां-लाइफां दानफायनाय बोदोंमोन आरो नोंथां आरो जों फिफां लाइफां दानायनाय नैनो गावनि जिउ खुंबोनाय सुबुंखौबो नुबोनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा बैफोर सुबुंखौ जोङो ओ होबथानो नाजानांगोन आरो नोंथां आरो गामि गामि ओनसोल सिङाव थांनानै जोङो मेल मिथिं खुंनानै जे हाग्रा सगौ से संरैखा खालामनांगौ फिफां-लाइफांखौ संरैखा खालामनांगौ होननानै माने जों मोनसे हान्जा दानानै माने बेबायदि मिथिं खालामनानै जुदि गामिनि रायजो-राजाफोरखौ सांग्रांथि होयोब्ला अब्ला आंनि साननाया बेनो ओ जे बेबायदि जोङो सांग्रांथि होबाय थायोब्ला गामिनि रायजो-राजाफोरखौ माने लासैनो आबहावा गेब्रेंनाय आरो फिफां-लाइफां दानफायनायखौ जोङो लासैनो होबथानो हागोन होननानै सा आं सानो आरो नोंथां दा नोंथां होनबा जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा ओ जोङो आरो उन औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायख'र थाबाय मानोना जोंहा मिथिंगा मोजां मोनग्रा मिथिंगा अनफाव सुबुंफोरनिसिम एसे एनैब्लाबो फंनैसो नोंथाङा खोथा फोरमायबाय मिथि मिथिनो मोनैनिखौ नोंथांनिफ्राय मिथि नुनो मोनबाय दा बेनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायख'र थाबाय नोंथां गोजोनथों नोंथां औ दे बिदिब्ला ना औ